नोंथां हेलौ औ खोनादों दा दिनैनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासि नाय थाबाय गिबि गिबियावनो
ओ ओ
अब्ला जोङो दिनै आ दिनै जोङो आबादनि सोमोनदै सावरायनोसै नामा?
ओ ओ जागोन नोंथां जागोन
औ आबादनि सोमोनदै बुङोब्ला जोङो गुबैयै मोननै रोखोमनि आबाद होननानै जोङो मिथिनो मोनो जेरैहाय ओ थिं गोजां बोथोरनि आबाद आरो दैज्लां बोथोरनि आबाद
औ नंगौ नंगौ
बोथोरनि आबाद आरो दैज्लां बोथोरनि आबादाव जोंनि आ जिहेथु गा लिया बा गामियाव थानाय मानसिफोरा बोरैहाय आबाद खालामो बिनि सायाव आं फंनैसो बुंफोर नो सानो मानो होनोब्ला ओ टाउन सोहोरावथ' आबाद खालामनाय जाखाया आ बिदिब्ला आ गिबियावनो आं जागायजेननो मेसें बोथोरनि आबादाव ओ नोंथाङा ओ जानो हागौ गोबां रोखोमनि ओ आबादफोरखौ नुनो मोनदों जेरैहाय थाइबें कबि फुल कबि बानदा कबि बेफोर गासैखौबो गोजां बोथोराव जेब्ला अखा बारा फैया अब्ला मावनाय जायो जेब्ला ओ सासे सुबुङा बा सासे मानसिया गोजां बोथोरावहाय अखा बारा फैयियाव गोरान खेथि खालामो बा गोरान आबाद मावो बेयावहाय बिसोरो गिबियावनो जानो हागौ हालखौ हाललि एवनानै हाखौ गुरै खालामना लायो हाखौ गुरै खालामनानैहाय बिसोरो हासार सारो एसे दै लुयो बेनि उनाव बिसोरो बेगर होनानै जागायो बिनि उनाव बिसोरो ओ जेब्ला ओ बेगरा खिलि रज'यो बिसोरो आल लानायनि गेजेरजों बा दै लुनायनि गेजेरजों बिसोरो फोथांनानै जानो हागौ बिसोरो बेफार फालांगि खालामनायाव बा हायो बिसोरखौ आरो गुबुन फारसेथिं जोङो सावरायनो थाङोब्ला दैलां बोथोराव दैज्लां बोथोराव जों गुबैयै नायनो थाङो जे मानसिफोरा गोबाङानो जोंनि जानो हागौ उदालगुरियाव ल' नङा बागसायावल' नङा चिराङावल' नङा बा क'क्राझारावल' नङा गोबां एरियायावनो माइ आबादखौ खेथि खालामनाय जायो दा आङो नोंथांनिसिम मोनसे सोंलु जाखांदों जे माइ आबादखौ नोंथांमोननि गामियाव बोरै हाय ओ मावो बिनि सायाव एसे बुंफोरलु होना होदो।
ओ नोंथां जोंनि ओनसोलाव गामियाव माने माइ आबाद खौथ' गासिबो मावखायो बेयाव जोङो ओ ओमफ्राय माने फास्टआवनो बेखौ गायनोबा माइ आबादखौ गायनोबा जोङो गोजाम माइखौनो बस्थासेयाव सोनानै माबा खालामनांगौ मा होनो दै सिङाव सोमना दोनग्रोनाङो जायखौ जोङो माइलि होनो नङा होनबा औ
औ औ
खोनादोंं
औ औ खोनादों
हेल' हेल'
औ औ खोनादों खोनादों
हेलौ खोनादोंं
खोनादोंना औ औ खोनादों औ खोनादों
ओ खोनाबाय खोनाबाय। माने आं होननायमोन जे जोङो ओ गोजाम माइखौनो ओ बस्थायाव सोना दोननानै दैयाव सोमहाबनानै माइलि बनायनाय जायो बेखौ
ओमफ्राय औ हरसेबा हरनै सोमना दिन
ओमफ्राय बेयाव ओ नेक्स्ट दिना जोङो खौ मोजाङै एवनानै बेलासि समाव माइलिखौ गाजा बेरैनि उनाव माने गारस'नानै बे खोथियाखौ गाय जाया आरो ना फार्स्टआव खोथिया गायखांनायनि उनाव बियो मास मोनसे बारा बाङाय लायो। मास मोनसेबासो बारा लासिगोन ओमफ्राय बिनि उनाव ओ जोङो फासाव खारायसिगोन आरो। खारायग्रोनायाव जोङो माने ओरैनो टेक्टर जों बा नांगोलफोरथ' बारा बाहायला दानि जुगाव थ' होमबाबो सोरबा सोरबा नांगोलफोर माय मांला बाहायनानै ओ फासआव खारायो आरोना। ओमफ्राय सेकेनाव ओ सामार होनाय होनना बुङोमोनदां। सामार होनानै माने बेयाव ओ हाखौ एस से मोनफ्ले होबावो आरो बेखौ होबावनायनि उनाव ओमफ्राय जेब्ला लास ओ खेबथि लास खेबनि माबा फैयो ओ हालेबावो बेखौ जोङो बर' होननाय बुंनाय बर' होनना बुंनाय जायो। बर' होनाय होनना बुंनाय जायो। ओमफ्राय बेयाव जोङो माने
खोथियाखौ फुनानै बे लास होनाय खालिनो माने होखांनायनि उनाव गायनाय जायो आरो ना बे खोथियाखौ फु नानै माबा आइजोफोर गायो जोंनि ओनसोलथिं। ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो ओ ओ गाय-गायनाय मानाय जोबदों जोबजोब्बा गायनाय फुनाय हारि जोबजोब्बा हाल जांख्रा हाल जांख्रा खालामनाय जायो। बे हाल जांख्रायाव औ जमायै न'खरनि बा ओ जमा जमा बिदिनो ओ खाजा जायो आरोना जोबथानि। ओमफ्राय बेयाव ओ मब्बा मब्बा ओन सोलथिं हाब्रु फोनलानाय बेफोरबायदिबो जायो होनना खोनादों आरो। ओमफ्राय नोंसोरनिथिंलाय मारै?
ओ बुंनो थाङोब्ला नोंथांनि मोनफ्रोमबो बुंनाय बाथ्राया जोबोरैनो थार आरो आं खोनादोंबो आरो आं गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। ओ लोगोसे जोंनि गामियाव गोबां आ आम आबाद मावनायजों लोगोसे माइय आनो जोंनि बर' हारिनि गुबै आबाद बेखौ जों बयबो मिथिखायो। दा नोंथांनि सोंनाय बादिब्ला जोंनि गामियाव आ माइ गायनाय आबादा ओरैहाय ओ जोंनिथिं गोबाङानो दाना उम गायनाय फुनायाव एसेबागाब आ गोसो होला मानो होनोब्ला जोङो रांखावरिखौ जोङो बांसिन माइ गायनाय फोरनि फ्राय जोङो सा बिलाइ खानायाव बांसिन आर ओ सिख्लाफोरखौ बा आइजोफोरखौ आरजि नाय बांसिन नुनो मोनो दानि जुगाव। दा ओ बिस ओ सानसेयाव देरस' बा थिनस'ल'सो मोनो माइ गायनायाव। बेखायनो बिसोरो मा खालामो ओ साहा बिलाइ खानायाव बांसिन गोसो होदों। बेखायनो दानि जुगाव जोंनो नायनो थाङोब्ला गोबां ओ गोदोनि माइ गायनाय आरो दानि माइ गायनायाव जोबोद फारागथि जों नुनो मोनो आरो बिदिनो ओम जोंनि गामियावहाय जोंनि गामियाव ओ आबादारिफोरा मा खालामो होनोब्ला दानि जुगाव ओ बिसोरो माइजलिखौनो बस्था सिङाव आ बा माइ खौ सोनानै दैयाव सोमला। बिसोरो माइज्लिखौ गावनो बनायला। मो बोसोरफ्रोमबो बिस बिसोरो मा खालामो नार्सारिनिफ्राय बायनानै लाबोयो माइजलिखौ डाइरेक्ट बिदिनो खोथिया फोयो। खोथिया फोनायनि सिगाङावथ' नों बुं नोंथाङा बुं फोर लांखांबाय। जे ओ सासे आबादारिया ओ दुब्लि मोनसेखौनो खोथिया फोनो थाखाय फिन था थाम एवो उम फिनसेयाव बिसोरो हा खौ हाखौ गुरै खालामनो आन्था फिननैयाव हाखौ एसे उम बां सिन ओ मा होनो ओ गुन्दै खामनो थाखै मोनफ्ले होनो थाखै आरो लास्टाव बिसोरो बर' होनाय बायसा बिसोरो नोंथां बुंनाय बासि बादियै बिसोरो मावो। बिनि उनाव बिसोरा ओ खोथियाखौ फोनानै बिदिनो माइ गायनायखौ बिसोरो जागायो। दा बुंनो थाङोब्ला जोङो दानि जुगाव नुनो मोनगोन ओ हाल खदालखौ गारनानै मानस सिफोरा बा ओ हाल एवनायखो गारनानै बिसोरो मा खालामो ट्रेक्टर गोदोर गोदोरखो लाबोनानै ओ हाल खदालनि खामानिया जानो हागौ सानथाम सानब्रै लागोमोन। बे सानथाम सानब्रैनि खामानिखो सुंद' खालामनो थाखाय बिसोरो सानसेयावनो जोबनाय बायदि बिसोरो ट्रे टर गोदोरखो लाबोयो आरो हाजिरा हिसाबै बा बिगा हिसाबै बिसोरो एवहोयो।
ओ नोंगौ।
बिसोरो माइ गायनायावबो सोलायबाय। दा सोगाङाव जों आइजो फोरखौ गोबां माइ गायनाय नुयोमोन दानियाथ' मा जाखो माइ गायनायनि मेसिनखोनो नुनो मोनबाय। दा खोथिया खोथिया आखाखो माइ गायगोन गायग्रा मिसिनाव फोना होबानो गावनो गाव गावनो गाव माइ गायनाया ओरैबायसा लारि सिदाहै जालाङो बिजो ओरैबायसा नायनोबो मोजां नुयो आरो समाबो बासियो आरो। फैसायाबो बासियो दा जोङो गोबां फारागथिखो जोङो नुनो मोनो। दा ओ जानो हागौ जोंनि गामिनि ओ सिख्लाफोरा जानो हागौ सोरबा सोरबा माइ गायनो बाबाय बा सोरबा सोरबा खोथिया फुनो बाबाय आं सिगाङावथ' नु दोंमोन सिख्लाफोरा गोबां खोथिया बुफायोमोन हौवाफोरदों नाथाय दानिया हाब्रु दांनोनो लाजिग्रा जाबाय। दा नोंथां मोननिसिं आङो सोंनो सानो जे नोंथांमोननिसिं सिख्लाफोरा दाबादियाव खोथिया फुनाय आबाद मावनायाव नांथाबदोंना ना ओ हाब्रुबो दांनो बा नाय जाखो बेनि सायाव आङो एसे सोंनो लुगैदों।
औ नोंगौ जोंनिथिंबो ओ सिख्लाफोरा माने ओंखारनायखौनो नुला आरोना दानि जुगाव।
औ औ।
हाब्रुखोनो दांमारा ओ दुब्लिफोरावबो माइ फैयिफोरखो नुनो मोनोसै आरो थांस्रायै खोनो माने हाबु खौनो दांनो बाग्रा बेफोर बायदि जालांबाय आरो। ओमफ्राय नोंथांमोननि बायदिनो जोंनि थिंबो सिख्लाफोरा दानिया बे माबायाव सिख्लाफोरल' नङा बुरि फोर आरो गासिबो जियानो जा। बे माइ गायनायाव थांस्लाय स्लाय जोंनिथिंबो ओ सा आबादथिंनो थांनायखौ नुनो मोनो। मानोना सा आबादाव खाहैनायाव माने सा खाहैनायाव ओ लाबसिन दङ' होननानै बिसोरो माबायो आरोना थाङो माने ओ ओमफ्राय सा ओ बिदिनो आरो। ओमफ्राय नोंथांमोनि थिंलाय? ओ बहद साबारिफोर दङ' नामा?
ओ सा बागानथ' जोंथिं बहद दोङो। सोरबा सोरबा धोनिफोरा आथ आरो सोरबा सोरबा एसे जानो गैयिफोराबो जानो हागौ बिसोर सोरनि फायबा बन्दक लाथ'नानै बिसोरो मावगासिनो दं। दा उम साह बागानाव जोङो नायनो थाङोब्ला साहायाबो मोन से जोबोद गोदिर आबाद जायखौ जोङो आसामाव गथै जोंनि औ नर्थ इस्ट इण्डियायाव जों नुनो मोनो। जे मुंदांखा मुलुग नां ओरैबायसा गुथै ओ दुनियायाव जोंनि ओ सा सा आबादा बा आसामनि साहा आबादा जोबोद मुंदांखा आरो जानो हागौ इन्टारनेसनेल मार्केटआव जोंनि आसामनिफ्राय ओ बाजि जौखोन्दो बा बाजि पारसेन्ट ओ साह आ उम आबादखौ जोंनि आसामावनो मावनाय जायो होननानै आं खोनानो मोनदों मानो होनोब्ला ओ जोङो ओ जोंथ' मिथिखागौ जोंनि आसामाव बै तिबेत तिब्बत ओ बारमानफोरा बिसोरो बै चाइनिसफोरा बिसोरो जोंनि आसामाव आ साहा आबादखौ ओ खेथिखौ गुबैयै गुबैयै सिनायथि होदोंमोन बा लाबोदोंमोन दा ओ ला सैनो जोंनि भारतबर्षनि बा आसाम रायजोनि ओ सुबुंफोरा लासै लासै साहा बागानखौ बा साहा आबादखौ फोस्रावबाय बा गेदेर खालामबाय। आरो जोंनि गामियावबो जों दासिमबो नुनो मोनो साहा बागानाव ओरैबायसा रां आरजिनो हायो बा फैसा आरजिनो हायो मानसिफोरा ओ साहा आबादखौ गुबैयै ओ खि फेंखा खिलि होना नै फिसा फिसा फुलि ओ जायखौ प्लासटिकआव गायो ओ गोदोर आबादाव बा मा होनो गोदोर बागानाव गायनायनि सिगां फुलि बनायना लाग्रोयो प्लास्टिकआव हा सासोनानै बेयावनो जागायो हासार हारि होनानै। दा बिसोरो ओ मोनफा मोनफा गेदेर गे गेदिर बागान बनायनानै जों थारैनो नुनो मोनदों जे मानसिफ्रा ओ जाय धोनिया धोनि ओरैबायसा धोनि जालांदों साहा आबादजों आरो जाय जानो गैया बिसोरबो धोनि मानसिफोरनियाव थांनानै सा आबादाव बा साहा बिलाइ खानायाव बा साहा बिलाइ रोगानायाव बाहागो लानानै गोबां रां आरजिगासिनो दं दा आङो ओ फिसा सोंलु जाखांफैदों आंनि गोसोआव बा साहा आबादनि अनगायैबो माइ आ आबादनि अनगायैबो नोंथाङा दैलां बोथोराव मा मा आबादखौ नुनो मोनो
अ जोंनिथिं बे ए सार माइ आबो जोंनियाव आरो फाथोनि आबादफोर ओमफ्राय ओ ओ मैगं थाइगंफोरबो दंसोयो जेरै भिन्दि आलु लेस्रा बेफोरबायदिबो गायनायखौ नुनो मोन बावो आरो बे दा फाथो